हेलौ
औ जुथिखा खोनादों नोंथाङा?
औ औ खोनादों औ। खोनादों औ।
अ दायो बिदिबा जोङो दसे समनि गेजेराव गुबुन आयदानिफ्राय सावरायनो नाजानोसै नङा होमबा।
औ
हा हा हेलौ
बबे आयदानि सायाव नोंथाङा सावरायनो सानदों दायो? खोनादों नोंथाङा?
औ
हेल' औ। जोङो आयदाखौ जोंनि
औ आबाद थारैनो औ खोनादों। आबादनि सायाव
औ औ
ओ बिदिब्ला गिबियाव बुंदो नोंथांनि एलेकायाव नोंथांनि एरियायाव नोंथांनि हालामाव बबे आबाद खौ बांसिनै मावो एबा मा मा आबाद मावनाय जायो।
आ आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' बा आबाद ओ जों बर' हारिखौ जेनेबा जोंनि आबाद गाहाय होननानैनो सिनायथि मोनो नङा थ' आबाद होनानै बुङोब्ला जों गाहाय माइ आबाद खौनो बुंनो नांगोन माने जोंनि ओनसोलाव बांसिनानो नो माइ आ बादखौ मावो आरो। दा ने गुबुन आबादफोरखौ बेफोरबायदि माने आबादखौ जेरै मावो बेफोरबायदि मावनाय खौ जों नुनो मोना आरो।
ओ दा बोथो थोराव जेरैबायदि आबादफोर मावो जेरै मैगंफोर जेरै सबाय बिमायानो जा भेन्दि बा जिंखा पटल बेफोरबायदि। आबादखौ माने जोबोद उम खम बिबांनि गायनायखौ माने मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो थ माने गावनि सलिनो आ था बा खायसेया बा अबेबा बेब एसे बेफार खालामनो थाखाय बिखो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बेयावहाय
नाथाय माइ आबदखौ दे आरो ना औ
माइ आबादानो गिबि आरो बेखौनो माने बांसिनै मावो आरो नंगौ नंगौ माने गोबा बेलेग खेथिफोरखौ जेराव मैगं थाइगंनि खेथिफोरखौ माने माइखौ जेरैबादि मावो बेफोरखौ बिदिखौ नाय मावनायखौ नुनो मोना आरो
औ। जेरै रांखान्थि जौगानाय हिसाबै हादरनि रांखान्थिखौ मोनसे गोख्रों खालामनाय हिसाबै जोंना माइ आबादाबो फैयो नङा होमबा? आरो बिदिनो जोंनि आसामाव बा जि जौखोन्दो बा जिनै जौ खोन्दोनिबो बांसिन
औ नोंगौ नोंगौ दा जोंनि बिथिंजाय औ। गोबां सुबुङानो माने न'खर न'खर न'खर न'खर सानि बागान खालामना लानायखौ नुनो मोन दों आरो
अ।
माने गय गायना लानो जों नुनो मोनो आरो।
गय गय आबाद औ औ गय बारि बागान नङा होमबा? बेफोरबायदि आबादजों जोंनि बर' बर' हारियाव थांना थानायनि मोनसे मै खोम राहा लामाखौ जों नुहुरो नङा होमबा? जेरै जोङो आ जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च सिजोननि समाव जोङो गयखौ खाबाय फानबाय बहाय जोंनि गोबां न'खर सुंथानो एबा आ आंखालखौ गोनां जानायखौ जों माखासेखौ सुफुंनो हाबाय नङा होमबा?
नंगौ।
बेवहाय आरो जेरै नोंथाङा मख'नाय बायदि माइ आबाद गाहाय बेवहाय जोंनि दैलि जानाय लोंनाय नि बहाय खोथा फैयो।
औ।
माइ आबादानो गाहाय जों गुबुन रायजोफोरबायदि जों आथा, घि जानानै थ' जों थांनानै थाया। सा सानजा भारतनि गासैबो मानसिफ्रानोथ' आ माइनि सायाव सोननानै थायो नङा होमबा। गुबुनफोरबायदिथ' रुथि फुरि जानानै जों थांना थायाखै।
नंगौ।
नङा ओमबा।
नंगौ नंगौ।
नोंथाङा बिदिबा माइ आबादनि सायाव गोथौ मोनसे रोंगौथि दङ। माइ गायनाय माइ गायनायखौ माइ गायनायनि सायाव नोंथाङा बुं
औ औ जागोन औ औ रोंगौ। थि होन रोंगौथिथ' बुंजाया मानो होनबा जोङो बेखौ खिसुमान खामानिखौ जों गाव मावा नालाय जे जों सोरनिबा मावनायखौ नुदों बा न'ख ओ जोंहा खेथि खालामो हिसाबै। आं मावनायखौ नुदों। बेनि माने आं जेसेबां हायो माने एसेबां आं जिखौ मिथियो आं नोंथां सिगां फोरमायनो नाजालांगोन जेरै माइ खेथि माइ आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जों सिगां खोथियाखौ रेडि खालामनांगौ जायो नङा होनब्ला जेरै खोथियाखौ रेडि खालामो। खालामनो जेनेबा जोङो थांनाय बोसोर बा सिगां बोसोर। सोराव जि गायनाय माइ। जों बे बेखौनो बासिनानै दोननो। होयो मायथिलि। जाबाय। नङा होनब्ला त' बे मायदिखौ जों औ औ। जों बेखौ दिहुनना लानानै जेनेबा बेखौ बस्थायाव सोनानै खायसेया फुख्रि जायहा माने जायफोरा फुख्रि थायो फुख्रियाव सोमनानै दोनो बा जायहा फुख्रि गैया बा बिदि सोमनो हानाय सुबिदा गैया बिसोर माने गिदिर बासन लानानै बेयावनो माने खोथियाखौ सोमना दोननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो। दा बेखौ। खनसे सानसे नङाबा हरसे बिदि सोमनानै दिखांना दोनो दिखांनायनि उनावहाय बेखौ गोरान जायगा माने। न' सिङाव बा बबेबा खनायावहाय बेखौ माने दिहुननानै दोनो आरो, खायसे खायसे बेखौ नुनो मोनदों जि बे माइखौहाय लोगो लोगो माने बस्थायाव सोनानै दोनना होयो। जे बै जि गरम भाब मोनगोन गरम भाब मोनोबा माने गाजा थाब ओंखारो होननानै जों बस्थायाव बिदि, सुखांनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनदों। आरो किसुमाना माने मा पाक्कायाव बा हायाव बिदि फेनलानानै दोननायखौबो जों नुनो मोनदों। जेब्ला बे गाजा ओंखारो, अब्ला जों माने खोथिया फोनो थाखाय जों हालेवना लाग्रोयो। एकदम बेखौ मोजाङै हालौवगोन बेनिफ्राय मै होगोन हाखौ समानै एवनानै लाग्रोयो। एवखांनायनि उनावहाय माने जों खोथियाखौ फोनाय जायो आरो, खोथियाखौ खमैयबो बिस फसिस दिन मान नांगौ जायो बे खोथियाया जेनेबा गिदिर जानो आरो बेखौ फुनो थाखाय, आरो जेब्ला खोथिया रेडि जागोन अब्ला बेखौ फुगोन फुनानै ओ आखा खायोना खा आखा खायै खायै, माने बेखौ ओ जाय जायगायाव माने माइ गायगोन बे माइ माइ गायगोनखौ माने हालेवनानै लायो हालेवनानै खायसे खायसेया हासार सारना लायो माने मोजां रेडि खामना लायो। खोना लायो आलि दानबाय, आलि खोबाय हालौवबाय जेब्ला हाया समान गायनो रेडि जाबाय अब्ला, बे खोथियाखौ फुनानै लांनानै माने माइखौ गायहैनाय जायो आरो। आरो मायखौ जेब्ला गायगोन औ माया जेनबा मायखो जे माइआ जेब्ला फिथाइ ओंखारहां जायो, अब्ला बर'हाहाय मोनसे फोरबो दङ। बेखौनो होनो खाति फोरबो। नङ होनब्ला? बे जाबाय आबादजों सोमोन्दो। थानाय मोनसे फोरबो। थ' बे जेब्ला खा
नेम फालियोमोन नामा?
औ औ औ आं बेखौ थालांदों, जों जेब्ला माइखौ गायजेनगोन अब्ला जों बेखौ मा गसा लानाय होननानै बुङोना। गसा लानाय बुंगोन, बे गसा लानायाव मा खालामो माने आलारि बाथिजों सावगोन बुद प्रसाद जि हायो माने फिथाइ सामथाइ बिदि बावउनाय जायो, धुप धुना सावगोन बेनिफ्राय मा खालामो बेवहाय माने बिफां माखासे गायनाय जायो। जेरै गय फाथै जों बेयाव होगोन, आरो फैसाबो होयो खायसेया थ' बेवहाय माने मा थास' बिफां मैथा बिफां बिदि गायनायखौ जों नुनो मोनो, ओमफाय बिदि गायनानै जोङो खोथियायावहाय थाव गोथां जि जों जि थावजोंहाय साखि सावगोन, बे साखि सावनायाव आलारि बाथि सावनायाव जाय थावखौ जों होगोन बे थावखौ माने आखायाव फोनना लानानै माने खोथियाव फोनो माने बुंनो खुगा खुगा बुंनाय बायदि जों मिथिनो मोनो जे, जाय मानसिया बेखौ गसा लागोन बा न'खरनि जाय हिनजाव मानसिया आजिखालिथ' माने हिनजाव जा हौव जिखुनु न'खरनि सासे लाबोनाय जायो होननानै। जों जोंनिथिं बिदि खालामो आरो। त' जाय माने औ दुगैनानै नों साफा जानांगोन आरो, नोङो बेखौ जेब्ला आलारि बाथिखौ सावखांगोन। बै थावजोंनो माने आद्रा थानाय बथलाव जि थाव थानाय। बे थावखौ माने खोथिया आखासेयाव फोनना लायो माने। खर'आवहाय फोनगोन, बेखौ फोननानै गायजेनो माने, आरो बुंनाय बुङोदि जाय आखा लागोन बा गसा लागोन बे मानसियानो बै थाव फोननाय आखासे माइखौ गायजोबनांगौ होननानै माने जोंनि बेयाव फोथायो आरो, आरो बिदिनो गायनाय जायो आरो औ। आरो आं मा होनदोंमोन म मा कति फोरबो न खाथि फोरबो। औ कति फोरबोखौहाय माने जेब्ला माइ ओंखारहङो अब्ला माने जों माने आलारि बाथि लानानै जों आबाद थलियाव सावहैयो नङा होनब्ला? दा बेवहाय ओरैनो साइन्टिफिकेलि नायनो थाङोब्ला। सााखि सावनायनि जाहोनानो जादों जेब्ला माइआ गोरलै ओंखारो अब्ला गोबां एम्फौ एनलाया माने बेनि माइखौ जानो नागिरो अब्ला जों माने साखिखौ सावना होबा मा जायो बेवहाय बै एम्फौफ्रा माने अराव बारसोमनानै थैयो आरो। आबादनि थाखाय जोबोद मोजां होननानै जोङो फोथायो आरो साइन्टिफिकेलि फोथायो आरो नाथाय गोदो गोदायनिफ्रायबाय औ गोदो गोदायनि बेखायनो जों बेखौ फोरबोखौ फालिबोदों। जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो फालिदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो नाथाय आजिखालि साइन्सआ जिहेथु बिजिरनानै नायबाय अब्ला जों बेखौ नुनो मोनबाय आरो दा औ अब्ला जेब्ला अब्ला माइआ मोजां जायो, एम्फौ एनलाया थैयो होननानै फोथायनाय दङ आरो ओमफफ्राय बिदिनो जेब्ला माइआ मोननानै माबागोन अब्ला जों हानानै न'आव लाबोगोन आरो, आरो बेयावबो मोनसे नियम दङलाय माइखौ हाजेनब्ला जेरै माइनाव लाबोनाय नङा होनब्ला जे न'खरनि सासे औ न'खरनि सासे गाहाय बा न'खरनि बिहामजो बा न'खरनि फिसाजो जुदि जायनो हायो सोरबा सासेया माने दुगै लोबै थांनानै जों माइनावखौ आलारि बाथि सावनानै धुप सावनानै जोङो लाइजौआव जुनानै गोथारै मायनावखौ लाबोनाय जायो आरो आरो बेखौ लाबोनानै जों न'नि बाख्रि बा माइनाव मायनावखौ जि न'खराव न'आव दोनो बेवहाय जोङो बे माइखौ दोननाय जायो आरो बेनि उनावसो जों माइखौ हानानै न'आव लाबोनानै मारा सारा होनानै रेडि खालामनानै बाख्रियाव सोनानै बा दुलियाव सोनानै दोनो आरो।
जोंहाय बुंनो थाङोब्ला बर'नि जिहेथु माइनाव खालामनाय बे गासै फोरबोफोरजोंनो सोमोन्दो गोनां। आरो नोंङा जा बुंनांबाय साइन्टिफकेलि बे बेजों जेराव खाथिगासा होनो जाय फोरबोखौ। बे खाथि गासा सावनो जेराव जोङो गोदो गोदाय आगुनि सोलिबोबाय थानाय बे नेमखान्थिखौ गोदो बै समाव जोङो मुलि बायदिसिना मोनामोन नङा होमबा ओ आबादनि होबथानो थाखाय गोदान गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय दैया जयैखाय बे मोनसे हुदाया बिनो
औ औ नंगौ नंगौ।
नाथाय जोंङो खुगा खुगा बेखौ जेरै जोंनि जेनेरेशन ना खालामबोदों। बै